हेलौ।
हेलौ।
हेलौ औ नोंथां।
औ औ खोनाबाय नोंथां। दा जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ नोंथाङा आयदाखौ फोरमायथिदो आयदानि सायाव जोङो सावरायलांनोसै।
ओ जों बिदिब्ला बर'फोरा गोदो माबादिहाय मैहुर खालामनानै ओ बा बेबायदिनो ना हा मैहायाव थांनानै माबायदि रायजो खुंबोदोंमोन बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नों
औ। औ नंगौ थारैनो मोजां आयदा।
औ ओ बिदिब्ला आं जागायनोसै।
नंगौ नोंथां।
औ। आ बेबायदिनो आ बड' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै ओ जाबोनाय मोनसे हारिसा बेबादिनो जोङो आ गोदोनि सुबुंफोरखौ माने आ आबै आ जोंनि आबौमोनखौ बेबायदिनो हाग्रा बंग्रायाव बायदिसिना जिब जुनार मैहुर खालामनानै लाबोनानै ओ जानायखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेबादिनो मैहुर खालामजानाय जिब जुनारनि गेजेराव जेरै मै ओ सेसा मै सेसा बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो दाउमा दाउसाफोरखौबो ओ बोरलाजों गावनानै ओ लाबोमोन बेबायदिनो औ गोबां बेबायदिनो जिब जुनार जेरै हाग्रानि अमा ओ बायदिखौ मैहुर खालामनानै जाबोद जाबोयोमोन होननानै जों खोनानो मोनोना। बेबादिनो ओ आरो। बर' आइजोफोराबो नाहा मैहायाव थाङो। माने बिसोरो बेबायदिनो ज' ज' जाजाय लोगो नांनानैओ ओ बिलोआव दैमाफ्राव ना गुरो गुरनानै लाबोयो। बेबायदिनो गुरनानै मोननायो नाफोरनि मादाव जेरै फिथिख्रि ना, सिंगि ना सें ना गोरि ना ओ मावा ना हांगार ना बायदि बायदिखौ जोङो। मोनोमोन बेबायदिनो आरो एम्फौ एनला। जेरै गांजेमा एंखावरि बायदिखौबो माने गुरनानै लाबोयोमोन बेबादिनो गोदो बर' जोंनि बर' समाजाव मैहुर खालामनानै जानायो बा नाहा मैहायाव थांनानै जाबोनाया गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोदों आरो बेयो मोनसे। जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेनेबा ओ उम हारिमुनि मोनसे बेबो बाहागो नाहा मैहायाव थांनायो मैहुर खालामनानै लाबोनायाबो जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागोआव गोग्लैयो। बेबादिनो जोङो दानाथ' जोङो जेनेबाओ बारा बर' आइजोफोरखौ ना गुरनायखौ नुनो थांलियाओ बांसिनानो लाइमोनफोराथ' ना गुरनायखौ रोंदिया। ना गुरनो रोङा बादि जों होननाय खोनायो बांसिनानो बर' लाइमोनफोरखौ। बेबायदिनो जुदि जोङो बेबायदि जोंनि हारिमुनि नेरसो हारिमुनिआ ओ दिन्थिखौ लाखिनो गोनांब्ला जोङो। जोंनि बर' आइजोफोराबो ना गुरनो सोलोंनांगोन आरो जायो ना गुरनायाव नांगौ जानाय आइजें जेरै मा माजों ना गुरोमोन होनबाथायो जेखाय बा जेखायनिफ्राय ना गुरनानै मोननो। लानो थाखाय खबाइ आरो बेबायदिनो सेन ख'खो बादिजों जोङो। नाखौ गुरनानै लाबोयोमोन बा हमनानै लाबोयोमोन। ओ बेफोरखौओ ओ जोंनि आबौमोना हनानै होयोमोन अब्ला आबैमोना गुरहैयोमोन। गोदो गोदाय माने। हाथायफोराव बाजाराव बायलायनांगौ गोनां जायामोन माने औवाजों। बेफोर ना हमनाय ना हमनाय जायो ओ मुवा बेफोरखौ बानायोमोन आरो बिदिनो जोङो। जे दानि जुगनि लाइमोन सेंग्राफोरखौबो ओ बेबायदि जेखाइ खबाइ हनायखौ जों नुनो थांलिया बुंनो थाङोब्ला बे फोर मोनसे जेनेबा दुखुुनांथावना जेनेबाओ बाथ्रा जानानै फैदों मानोना जोङो जेखाय खबाइ बादिखौ हनो रोङाबा लाइमोनफोरा अब्लाओ जों मोनसे समाव जोंनि बेबायदि ना गुरनाय ओ जा मुवा बायदिफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बेफोरखौ जुदि लाखिनो गोनांबा जोङो। आ बेफोरबायदि ना गुरनाय। ना गुरनोथ' रोंनांगोनानो आरो बेबायदि हेबनाय जेखाय ख बाइ हनाय बादिखौबो जोङो लाइ मोनफोरखौ सोलोंना लानांगोन होननानै आं सानो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
नंगौ थारैनो जिहेथु नोंथांनि बे आयदा एबा टपिका बर'फोरनि गोदोनि मैहुराव मैहुर थांनाय एबा नाहा मैहायाव थांनाय थारैनो नंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो अन्थाइ मुगानि समनिफ्रायनो बर'ल' नङा नट अनलि बड' गासैबो बुहुमनि सुबुं माहारियानो ओ मोनसे मैहुर खालामनानै जाबोनो गोनां जादोंमोन खायसेया जाबोदोंमोन फिथाइ सामथाइ आरो खायसेया बिदिनो मैहुर बायदिसिना जेब्ला जेब्लासिम सुबुं माहारिया आबाद मावनानै आबाद फोथाराव जाबोनो रोंबाय बे समनिफ्रायबो नाहा मैहा खालामोमोन एबा मैहुर खालामोमोन नंगौ मोनसे समाव बर'फ्राबो मैहुर खालामोमोन आरो जायगा जायगा दाबो
औ थारैनो
आ बेनो जाबाय जोंनि गुबै ओंथिया जाबाय आ आदारनि थाखाय जोङो मैहुर खालामनानै एबा जों ना गुरनानै जोङो जोंनि आदारखौ बुथुमो एबा जोङो जोंनि उखैनाय उदैखौ सुफुङो थारैनो आ बे मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिमुजों आ खाथि सोमोनदो गोनां मोनसे जोंनि बर'फोरनि आखल हिसाबै आ सिनायजाबोबाय एबा फोथांनानै लाखिजाबोबाय
औ
आरो दासिमबो जोङो मैहुर खालामनाय एबा ना गुरनायफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा मुख'दों जे जेरावनाखि आथिखालनि बांसिन लाइमोनफ्रा एबा आथिखालनि सुबुंफ्रा मैहुर खालामबांला एबा माखासे आइजें आयला जेरै आखाइनि आइजें मैहुर खालामनायाव एबा ना गुरनो थांनायाव माखासे गोनां जानाय आइजें आइला जेरै मैहुराव जोङो बाहायोमोन बोरला थिर बोरला थिग बिदिनो बायदिसिना जे हमग्रा आरो बिदिनो ना गुरनो थांनायाव जों बाहायो बिदिनो ओ जेखाइ खबाय सानदेंगा फल' बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे आइजें आयलाफोर दङ बेफोरखौ जों बाहायो नाथाय आथिखालाव नैबे सुबुङा जिहेथु जौगानायनि मुगायाव बेफोराव एसेबां सम होनायखौ जोङो नुनो मोनला मानो होनबा आथिखालाव सुबुङा नैबे मुलुग संसारजों दावगाफानो गोनांब्ला माखासे खामानिखौ जों एंगारबोनो नांगोन नङाब्ला जोंहा समा थोहैया
औ बेबो नंगौ थारैनो
बेबो मोनसे गुस्लायसुला गोदो जोङो मामोन बियो जोंनि दा नैबे जेनेरेसनाव गैयाबो जानो हागौ गोदो जोंनि
औ
आजै आजौमोना मैहुर खालामनानै जायोमोन एबा जेखाय खबाइजों ना गुरनानै जाबोदोंमोन बे गैयाबो जानो हागौ हारिमुवा मोनसे बे सोलायसुला एबा खारसुमै समजों बियो सोलायलाङो
औ
आथिखालनि मुगाया बांसिन खायसे मानसि दङ जों दोरोमनि मोनसे खोथा मख'नो गोनां जायो नैबे आयदानि गेजेरावनो मख'नोसै आ खायसे जिब जुनारखौ बुथारनानै फाब लानो गोसो जाया बेखायनो खायसेया जिब जुनार बुथारनायनिफ्राय गोजानाव थायो
औ थारैनो
खायसेया मिरामिस जाग्रा खायसेया बिदिनो बेदर फिसा जाग्रा एबा भेजिटारियान आरो नन भेज। मैननै रोखोमनि सुबुङाबो बर' हारिनि गेजेराव दंसै। बेखायनो आ सासेया सासेखौ मैहुर खालामनाय नुयिखाय आरो सासे सासेखौ ना गुरनो थांनाय नुनायखाय बिदि नुयैखाय बिदिनो दिनै थाङा गाबोन थाङानो बिदिनो दा जोंनि गेजेराव खम थांनायखौ नुनो मोनो आरो आं आसा खालामो बेफोरबायदि समा जों जोंनि नैबे हारिमुजों थांफानाय नङा लासैनो गोमालांगोन। मानो होनबा जोंखौ नैबे मुगाया बिदि थोनहैनाय नङा। जेरावनाखि जोङो एभेलेबोल टाइम मोननाय नङा जेरावनाखि जोङो जों लाइमोनफोरखौ मोनसे जौगानाय लामा बिथांखिफोरजों जों लांनो नांगोन। नंगौ हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होयो एबा सुबुंनि आखल आखु जिहेथु खामानि मावबोनाय बैफोरो मोनसे जारिमिन बायदि जानानै थायो। गोदो जों मामोन दायो नाथाय जों एसे सोलायबाय। थांनानै थाथों बेबायदि हारिमुफ्राबो। दा नोंथाङा नैबे जिहेथु मैहुर खालामनायनि बेलायाव आरो नैबे दानि जिहेथु सोलिबाय थानाय कन्डिसननि सायाव फंनैसो बुंदों।
औ दाथ' नोंथाङानो बुंबाय। गोदो जेनेबा बेबायदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन।
नंगौ।
आमैया थाङोमोन ना गुरोमोन। नाथाय दा समजों लोगोसे खारफानानै समनि आंखालाव मानसिफोरनियाव मानसिफोरा जेन बेफोर खेलाखौ एसे एसे गारबोनाय बै
नंगौ।
जेनबा जाय गेदेर बेफोरो बिसोरो मा बे हाग्रायाव थांनाय मुहुर खालामनाय बि माबाखौ आयेननि बेरेखा होननानै होबथानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बेफोर मोजांबो जेनेबा दाय गैयि गिदिर गैयि जिब जुनार बेबायदि बुथारला बायनायाबो जोंनि थाखाय हामा मोजां नङा बेफोरो बेबादिनो ओ दा बेबादिनो आरो नाहा मैयाव थांनाय ना गुरनायफोरखौबो जोङो एसे माने खम जालांनो हमबाय समजों लोगोसे नोंथां बुंनाय बादिनो हारिमुवा गुस्लाय सुला बेबायदिनो समजों लोगोसे थां खारफानानै गोदान मुगाजों जुदि मानसिफोरा खारफानांगौ जायोब्ला जों खायसे बेबायदि बिदिनो हुदाखौबो गारलांनो गोनां जायो बे थारैनो नोंगौ।
नंगौ।
बेबायदिनो नाथाय जोङो हारिमुखौ समजों खारफानांगौ होननानै जों जेनेबा जोंनि दा गोनांथार जेनेबा हारिमु बेखौबो जों हेंगारनो हाया।
नंगौ थारैनो जोंनि माखासे जाय आरिमुफ्रा जों जोंखौ सिनायथि होयो एबा जोंनि मोजां गाज्रिखौ दिन्थियो बेबायदि हारिमुखौ जोङो अराय सम लोगोआव लाफानानै सोलिलांनांगोन माखासे हारिमु खौ जोङो ओ गुस्लायसोला ब्ला बुंनो नांगोन मानो होनबा बियो समजों लोगोसे जोङो सोलायलाङो। ओ जेरै जोंनि हारिमुवा अरायथानि थाखाय गाननाय जोमनाय। जेरै बर' हिनजावफ्रा दख'नाफोर गानो आरो बर' हौवाफ्रा गामसा आरनाय जेरै बर' बर' हिनजावफोराबो सिख्लाफोराबो दख'ना आर'नाइ बायदि बायदि आगरफोर आखाइफोर दानानै जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौ आगर एरखांनानै लायो बे मोनसे समायना हारिमु आरो बे हारिमुखौ जोङो माब्लाबा खोमानानै थांनो नाङा बिजिरनायनि गेजेरजों जाय हारिमुवा जोंखौ ओ मोजां सिनायथि होहैनाय नङा एबा मोजां सिनायथि जोंनि थाखाय जानाय नङा बेबायदि हारिमुखौ जोङो ओ समजों लोगोसे ओ हारसिंनो बेबायदि हारिमुवा गोमालाङो थारैनो नोंथांजों नैबे आयदानि सायाव सावरायनानै जोङो एसे गोजोननाय मोन्दों दा बे समाव जोङो बिदिबा समा जाफैबाय नंगौ नोंथां गोजोनथों
औ गोजोन बाय नोंथां बिरगोन